हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा? औ बुंनायसाय नोंथां औ बुंनायसाय नोंथां
नोंथांनाव माबाफोर आयदा दं नामा सावरायजाथावना?
औ नोंथां थारैनो जोङो बै ओ फोरबोनि सायाव सावरायजागोन नोंथां।
बेखनथ' ओ औ।
जेनेबा फोरबो बुङोथाय बैसागो फोरबो। मागो फोरबो आरो काति फोरबो। बेफोरनि सायाव सावराय जागोन नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां बैसाग औ बैसागो फोरबोनि सायावनो सावरायनो- सै नोंथां।
ओ फोरबो होनना बुङोबा जोङो बैसागोनिखो सावरायाबा हामगोन नामा नोंथां गुबुन फोरबो
औ नोंथां जायो नों नोंथांफोर औ। बुंनाय नोंथां।
गोनि अनगायै जेरै गुबुन-गुबुन थाबावो बेनि बागै इसे सावरायनोसै नामा नोंथां माने जोङो बर' ओ बैसागोखौ सावरायबायानो थायो नालाय।
औ नंगौ नोंथां दे बुंनायसाय
अ जोंनाव ओ बैसागोनि अनगायैथ' गोबां फोरबोफोर दंबावो। जेरै ओ खेराइ फोरबो। ओ जोंना गोथार बाथौ सान फैयो जेरै नैथि मंगलबाराव। बे मोनसे फोरबो जाहैबाय आरो दा जि सोलिबाय थांनाय ओ आमथिसुवा फोरबो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। खोनादोंना नोंथाङा? आं नोंथांनिखौ मोजाङै खोनानाय जायाखै। हेलौ नोंथां। अ बुंनायसाय नोंथां।
हान्था ओ बेबायदि गुबुन बायदि गुबुन-गुबुन बायदि मैया रोखोमनि फिथाइ सामथाय थायो। बेफोरखौ